हेल'
औ
नोंथां आंनो नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ- नोंथाङा आंनो जोंनि बे माखासे जोंनि मिथिंगा बा जोंनि आबहावा ना जोंनि बे बुहुमनि जोंहा जे मिथिंगानि थासारि बेफोरो गेब्रेंनाय केबांगास दङ दा बेफोरखौ होबथानायनि गुबै राहाफोरखौ सावरायनो हागोन ना नोंथां
औखागोन नोंहा
औ नोंथाङा फोरमायदो
जोंना मा होनो जोंनि आबहावा होनबा जोंना बार दै हा बिफां लाइफां आरो जेवआरारि लोगो नांनानै
मा होनो मानसि दुमसि बेफोर गासैखौनो आबहाव होनाबदां
औ नोंथां
बे जोंनि सोरगिजों थानाय मा होनो बारदै हा बिनि मा होनो गेलेनायखौ मा होनो आबहावानि गाज्रि जानाय बा आबहावा गुबनाय होनो नङा होमबा नोंथां बेयो मा होनो जोंनि मा होनो मानसिफोरनि बायदि जि जानला मोनला गाज्रि खामानि मावनाय एबा मा होनो मिथिंगायारि जाहानायबो गाज्रि जानो हागौ जोंनि मा होनो बार गुबुंनाय होनोबा गुबैयै जोंना मा होनो बिफां लाइफां दानफैनायनि थाखायनो बांसिनै जोङो मा होनो बार गुबुंले जानायखौ नुनो मोनो आरो मा होनो सहरफोराव बांद्राय मा होनो जोंना बांदोद्राय दारिमिनफोर बानायनाय ओमफ्राय बांद्राय गिदिर गिदिर मा होनो दारिमिनफोर बानायनानै मा होनो न'खर लुलाबायनानै मा होनो बांगाय मा होनो मेसिनफोरनि बाहायनाय बेफोरना मा होनो बेफोरनि खुन्दैफोरानो जोंनि मा होनो आबहावाखौ गाज्रि खालामनायनि गुबै जाहोन ना नोंथां बेफोर मा होनो जुदि जोङो दंफांखौदानफैजागोन आरो बांद्राय मा होनो जोङो बांद्राय कलकार खानाफोर गासिनो बाय थागोन आरो बिफां लाइफां गोनां जायगाफोरखौ नुदासांनानै मानसिफ्रा मा खालामो आबाद खालामो थानो जायगा बानायदों बेफोरबायदियैनो मा जागासिनो जोंना बिफां लाइफां जामलांनायावनो जामलांनायावनो मा होनो जोंनि आबहावानि बार बिथिं बा आबहावा बिथिङाव जों नामा गोबां गुबुंले जानाया बांबोगासिनो आरोना सुबुं अनजिमा बांनायजोंबो जोंना आबहावानि गुब गुबुंले जानाया जायो मानो होनोबा जोंना मा होनो जोंनिया मानसि दुमसे आरो गासिबो गाज्रि बेसादफोरा मा कार्बन डाइ अक्साइड आरो बायदि मिथेन बायदि गाज्रि फोरा गारनां नोंथां जोंनाबो मा होनो बिफाङासो जोंना मा खालामो कार्बन दडाइ अक्साइदखौ सोबनानै जोंना जोंनि थाखाय नांग गौ जानाय अक्सिजेनखौ आगारना नोंथां जुदि बिफां लाइफाङा खम जायोब्ला जों मा जायो बारमनदलाव जोंना कार्बन डाइ अक्साइडनि बांराय बांनायनि जाउनाव जोंना मा बिदुङा बांद्राय जानानै। मा होनो जोंनिया दा बुहुमनि दुंखावनायाव बांद्राय जागासिनो ना नोंथां। बेबायदिनो मा होनो जोंना।
हा गेब्रोंनायाबो बिदिनो जायो मा होनो जानला मोनला जोङो हायाव जानला मानला हासार बाहायनाय। मा होनो हासारफोरखौ बांद्राय बांद्राय माबानो थाखाय बाहायनाय जोंनि आबादफोरखौ बांद्राय दिखांनो थाखाय बायदिस सिना मा होनो एम्फौ बोथोरग्रा मुलिफोर बाहायनाय भिटामिनफोर बाहायनाया जों मा खालामो हाफोरखौ रानस्राव आरो मा खालामलाङो जोंना जेबो एम्फौ एन्लाफोरखौबो फुथारजोबो नोंथां हायाव हासार खालामग्रा माखासे खांस्रिफोरखौबो फुथारोना। बिनि थाखायनो जोंनि मा होनो हाफ्रा गाज्रि जालाङो नोंथां। जोङो बोसोरसेयावनो बेबायदि जांद्राय मा होनो बांद्राय हासार होनानै आबाद मावनो नाजानायाव मा जायो उननि बोसोरफ्राव जोङो मा होनो आबादखौ मोननो गोब्राब जायोना नोंथां।
औ नोंथां।
बेबायदिनो जोंनि माहनो आबाद मावग्रा हाफोरा गाज्रि जायो आरोना नोंथां ओमफाय जानाव जेराव मेरावनो प्लास्टिकफोर गारलाबायबाबो जोंना मा जायो हाया। हाया मा होनो आबाद जायै जेबो गायबाबो जायै जायोना नोंथां आरो बेबायदिनो मा होनो। जेराव मेरावनो हा जावलाबायनाय दै जिंफ्रावनि मा होनो हा खुरखालाबायनानैबो जोङो दा गोबां मा होनो हा खहा जानाय नुदों आ नोंथां जोंना हा खुरखालाबायनाय हा गिसिखालाबायनाय जों मा होनो। मानसि दुमसिफोरनिबो गोबां खहा जानाय नुनो मोनगासिनो दङ। बेबायदिनो मा होनो दैयावबो जोंना मा जायो मानसिफोरा बे मा होनो कलकारखानानिफ्राय बांद्राय मा होनो लेथ्रा दाखोदारला बांसिन मानसिफ्रा मा खालामो दैयावनो गासिखौबो गारहरजोबोना नोंथां बाहाय बे सहर गिदिर गिदिर नि मा होनो गाज्रि बाहायगोनदा दाखोर दाला प्लास्टिक बेफोरखौबो गासिबो जोंना मा खालामो बेबायदिनो गंगा दैमानि सेरफाङाव थानाय बे जोंनि मा होनो गंगा दैमायाफ्राबो बुरलुंबुथुरफ्राबो जों नामा बिराद मा होनो मैला जानो हमबायना नोंथां। बेफोरबायदि जानला मोनला प्लास्टिक आरि गारनायनि थाखायनो। आरो मा होनो बेबायदिनो मोसौ मोसा थुखैनाय गेसाव गेसावफोरखौ दैयाव गारहरनाय बायदि बायदि जानाय नङा जों नामा दैया मैला जागासिनो दङ। आरो बायदि मा होनो बिदिनो मुलिखौ सारखांनायनि उनाव मुलि दुंग्राफोरखौ दैयाव सुलाबायनाय बेफोरबायदि बायदि जाहोनावबो मा होनो दैया मैला जालांगासिनो दङ जोंनिया।
औ नोंथांथारैनो।
जोङो बे जोंनि आबहावाखौ जुदि माबा मोजाङै लाखिबाय थानोबा मानसिफ्रा मा खालामनांगोन जोंना गासैबो बिथिङाव मा होनो मानसिफ्रानो सांग्रांसिन जाग्रोनांगोन आरोना गिबियावनो जों मा होनो बिफां लाइफांखौ आङो दानफायनायनि सिगां मा होनो फांब्रै फांबा बिफां गायनांगौ नोंथां बेनि थाखायनो मा खालामगासिनो जोंहा सरकारा बा जुनाव बोसोरफ्रोमबो जोंना मा होनो नो बिफां लाइफां गायनाय हाबाफारि लानाय जायोना नोंथां। आरो जोंना बेबायदिनो मा होनो जोंना सरकारा मदि सरखाराबो गोबां मा जोंना गावसुंथा हान्जाफ्रावबो मा होनो बिफां लाइफां गायनाय रैक्षसा आनन्दलन आरि लागासिनो दंना नोंथां आरो बेबायदिनो मा होनो बिफां लाइफां गायिनि थाखायनो मा होन सोरखारा गोबां मा अनसुंथाइबो होगासिनो दं आरो ना जोंना लाइमोनफोरनोबो माखासे गाव सुंथा हान्जाफोर आरो गोबां मा होनो बिदिनो एन जिअ फोरनोबो मा होनो सुबिदा होगासिनो दं आरोना अब्ला नोंथाङा नोंहोनाय बायदिब्ला जोंनि आबहावाखौ माबायदि मा होनो गाहामै लाखिनो थाखाय सांग्रांथि माबानांगोन जानांगोन सुबुंफ्रा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायलांनो हागोन नामा
औ नोंथां जोंहा जोंनि आबहावा होनोबा जोंनि सोरगिदिं थानाय गुदि मुवाफोर जेरै बार दै हा ओ बेबायदिनो बिफां-लाइफां दैमा दैसा बेफोर नङा होमबा नोंथां जोंहा आबहावा गेब्रेंनाया जोंहा माखासे सुबुंफोरा बानायनाय आरो मिथिंगायारिबो जायो नङा होमबा नोंथां जोङो ओ मा होननानै बुङो जोङो फुनाय ओमफायायो जोङो बेबायदिनो हाग्रा बा अरननि औ बांग्रि अरननि जोंहा अर खामनाय बेफोरनो नङा होमबा नोंथां आरो जोङो बेबायदिनो बिसोरनि गेजेरजों जोङो गोबां आबहावा गेबेंनाय जायो। बेजों लोगोसे जोङो जों सुबुंफोराबो माखासे बेफोरबायदि गेब्रेंनायखौ खालामो नङा होमबा नों थां जेरैहाय जोङो दैमा दैसाफोराव माखासे दाखोर दाला गारनाय आरो जोङो आबाद मावनायाव जोङो मासे माखासे से रासायनारि हासार गारनो बा बेबायदिनो जोङो एम्फौ फोथैग्रा मुलि बाहायनाय बा जोङो बेबायदिनो हाग्रा थैनाय मुलि बाहायनाय नङा होमा नोंथां बेफोर गासैबो जोंनि सुबुं माहारिनि जोङो हा आबहावा गेब्रें होनाय बे जाथाया जाहैदों जोंहा सुबुं अनजिमा बांनाय ना सुबुं अनजिमा बांनायनिफ्रायनो गासैबो फारि फारि जालाङो मानो होननानै बुङोबा जोङो सुबुं अनजिमा बांनायनिफ्राय जोङो मा खासे जोंनि आदारनि गोनांथि थानो जायगानि गोनांथि बेफोर बांलांदों बेनिखायनो जोङो थानाय जायगानि थाखाय जोङो गोबां गुवार गुवार जों हादान सिफायनाय बा बिफां लाइफां दानफायस्रांनाय बे फोरो जानो थांगासिनो दं नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा ओ बिफां-लाइफां दानफायनायजों लोगोसे जोंहा जोंनि बारमन्दला गाज्रि जालांदों आरो बेबायदिनो जोंहा आबादनि गोनांथियाबो बांसिन जानायलाय जोङो गोबां गुवार गुवार आबाद मावनायाव जोंनो आबाद फोथारनि जों हवारगोन गोनांथि जादों आरो बे आ फोथारनि बानायनाय बा आबाद फोथार बानायनाय जोंहा माखासे बिफां-लाइफांफोरखौ दानफायस्रांनो गोनां जादों बे दानफायस्रांनाय जाहोनावनो जोंहा माखासे जोंनि ओ मिथिंगानि बिफां लाइफांफोरा खमायलांदों बे बिफां लाइफां खमायलांनायनि जाहोनावनो जोंहा गोबांथार रोखोमनि जोंहा आबहावा गेब्रेंनाय जादों जेरैहाय जोङो बिफां लाइफां खमायनायनि जोहै जोंहा ओ अखानि बिबाङा खमायलांदों आरो बेबायदिनो जायजों जों जायखौ हां लायो बा जिब जुनारफोरा हां लायो जाय अक सिजेन गेस बे गेसखौ बिफांफोरानो जोंहा जोंनो सोरां बिजिरख' दानायनि जोहै जोङो हगारना होयो नङा होमबा नोंथां बे सोरां बिजिरख' दानायनि जोहै जोंहा बिफांफोरानो गैलाबा अब्ला जोंहा अक्सिजेन गेसखौ जों बबेनिफ्राय मोनबाय थालायखो आरो बे जोंनि जों हां लानायाव जोंहा हगारनाय जे कार्बन डाइ अक्साइड गेस आरो जोंनि बे गारि मथरनिफ्राय गनाय उखुन्दै जोंहाथ' आथिखालाव गोबां सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जोंहा गारि मथरनि अनजिमायाबो बांलांदों नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो बेफोरनिफ्राय गनाय उखुन्दैखौ जोंहा बिफां लाइफांफोरा जोंहा कार्बन डाइ अक्साइदनि ओ सोरां बिजिरख' दानायनि जे कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौ बे जोंनि बे हां लानायाव हगारनाय आरो बेबायदिनो गोबां दारिमिन फोरनि जोंहा उखुन्दै आरो गारि मथरनि उखुन्दै बेफोरखौ बोनानै लायोमोन बिफां लाइफाङा नाथाय जोंना बिफां लाइफाङानो जोबस्रांलांबायबा आरो अब्ला बेखौ बोनो रावबो गैलिया नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोंनि बारमण्डलाव नाङै गेसफोरा बांलांदों आरो आरो बेबायदिनो जोङो मख'नो हाबावो जोंहा जे आबाद फोथारफोराव जोंहा माखासे रासायनारि हासार बाहायनाय आरो एम्फौ फोथैग्रा मुलि बाहायनाय आरो बेबायदिनो गोबां गुवार गुवार जायगाफोराव जोङो हाग्रा फोथैग्रा मुलि सारनाय बै फोरो मा माखासे जोंनि बारमण्डलखौ गाज्रि खालामदों लोगोसे जोंनि हाखौ गेब्रेंहोदों आरो जोंनि हाजों लोगोसे जोंहा मा जालांदों बे जोंहा माखासे मुलि फोरानो अखानि दैजों सुस्रालांनानै दैमा दैसाफोराव गोरोबहैदों आरो बे दैमा दैसाखौबो गेब्रेंनाय खालामदों नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा माखासे आबादनि गावबा गावनि आबादनि ओ मोजां खाबुनि थाखाय बा मोजां ओ आबाद दैखांनो थाखाय जोंहा माखासे भिटामिन ना जेरैहाय बानलु आरो गुबुन गुबुन मैगंफोराव भिटामिन सारनाय माइ आबादफोराव भिटामिन सारनाय नाय ना बैफोरो लासैनो ओ आरो बेबायदिनो रासायनारि हासार बाहायनाय बैफोर लासैनो जोंहा माखासे जोंनि हानि गुदिमुवा बा जोंनि बेफोरखौ खमायहोलांदों बा गेब्रेंहोलांदों नङा होमबा नोंथां जायनि जाहो नाव आबारा जोङो हासार होआबानो जाबाङै बेबायदि जालांदों आरो बेनि थाखायनो मोनफ्रोमबो आबाद मावनायावनो जोंना हासार होबायथानाय बेखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो जोंनि बे ओ मा होननानै बुङो मिथिंगाखौ जोङो अनसायनोब्ला जोङो माखासेखौ गोबां राहा लानांगोन जेरै फिफां लाइफां गायनाय बा जोङो सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथानाय एबा जोङो माखासे ओ सोरखारि बिथांखि मावनाय जेरैहाय एक पेर मा के नाम बेफोरनि गेजेरजों बिफां गायनाय जोङो ओरैनो थायोब्लाथ' जोङो बिफांफोरखौ गायनो गोसो जाया नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो जों बेफोरबायदि माखासे हाबाफारिनि गेजेरजों बिफांखौ गायनांगौ जेरैहाय जोंहा मुलुग नां आबहावा सान फालिनाय बा जुन खालि जोङो बेफोरनि गेजेरावबो जोङो ओ बिफां लाइफांनि अनजिमाखौ बारायनो हायो आरो जोंहा सोरखारि हाग्रा बिफान बेफोरो जोंहा लामा लामा बिफां गायनाय मानो होननानै बुङोबा जोङो जोंनि लांदां हायाव जोङो आबादसो मावो बेयाव जोङो बिफां गायनाय गायनाय गायनायखौनो नागिरखाला ना बयबो बेनिखायनो जोङो लामा ला मा बिफां गायनाय मावथांखि बेफोरनि गेजेरजों जोङो जोंनि बिफां लाइफां बेफोरखौ बारायहोनानै जोंनि मिथिंगाखौ जोङो ओ मोजाङै दिदोमाव लाबोफिननो हायो नङा होमबा नोंथां ओ नोंथां ओ बेनोसै आरो साबायखर थाबाय नोंथांजों सावरायनानै जोंहा गोबां मिथिंगानि सोमोन्दै बा बि नि गाज्रि जानाय जाहोन आरो बेखौ होबथानायनि राहानि सोमोन्दै जों आङो मिथिनो मोनबाय साबायखर थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय